हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेल' औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दंमोन नोंथां?
दाथ' आं ओरैनो दं नै जिरायना नोंथां।
औ अब्ला नों आंबो ओरैनो दं नोंथां।
औ औ।
अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला टपिकखौ जोङो दावबायनायनि सायाव लानोसै नङा होनबा नोंथां।
औ औ जागोन।
ओ दावबायनायजों जोङो। मा मुलाम्फा मोनो बा जों दावबायनायजों जोङो मा सोलोसोलोंथाइ मोनो। नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना। दावबायनायनि सोमोन्दै?
औ नोंथांनो आङो। दावबायनायनि सायाव दा फंनैसो आं रोंगौथिखौहाय नोंनो फोरमायनो सानदों। ओ जोंनि हाय एबा जोंनि दावबायनाया जोबोद गोनांथि। होमब्ला जोंनाव बैनि गेजेरजों। ओ
नोंगौ।
एक्सट्रा। दावबायनानै जोङो गोबां। लानो आंनि लाइफआव जों बेबायदिनो जों। ओ जोंहाथ' सिगांहाय बेबायदि जोंहा गारि मथर गैयामोन दाथ' जोंना गोबां ओ बेबायदिनो गारि मथर ओ जेव जेव जेव जानो हमलांबाय। जेरै जोङो गा बाइक एबा बेबायदिनो कार नङाबा बास। बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि गारिफोरजों आरो जेरै- अख्राङाव बिबायग्रााय बेबायदिनो एल'र्फेन्ट बेफोरजोंबो जोङो। ओ दावबायनो हायो। एबा जों गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो। ओ गुबुन जायगाखौ जोङो भिजित खालामनो हायो गुबुन जायगानि। ओ जायगाफ्रा माबायदि एबा थासारि रा माबायदि जों बेखौ मिथिनानै लानो हायो। आरो जोङो। दावबायोब्ला जोंहा गोबां जायगाफोर जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो गुबुन जायगानि एबा नेचारेल नेचारफ्रा माबायदि एबा। बेबायदिनो हाजो हाराफ्रा माबायदि जों बेफो रखौ जों नुनो मोनो। दावबायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि लाइफआवहाय जोंनि लाइफआवहाय दावबायनाया जोबोद गोनांथि। मानो होनोब्ला जोंहा। दावबायोब्ला जोंना गोबां बेनो एक्सपिरिेन्स लानो मोनो। एबा मेम'रि मेमरिस थायो आरो जोंनि लाइफआव आरो जोङो। बेबायदिनो गोबां। ओ जोंनि माइन्डफ्रा गो बेदिनो फ्रेसजों हमो। एबा जों दावबायोब्ला जों बेबायदिनो जोंनि माइन साननायफ्रा बेबायदिनो फेसफुल इनभारनमेन्ट आवहाय जों थाङोब्ला। जोंनि माइन्दफ्रा एबा जों जोबोद मोजां मोनो। जों हेपि मोनो आरोना। जों दाउ बायहैनायनि गेजेरजों बिबायदिनो जोंनि माइनफोरा रिलेक्स जानो हमो। आरो बेबायदिनो जोङो। गोबां ओ जोङो बेरायनायनि एबा दावबायनायनि गेजेरजों। जों जोङो ओ बेबायदिनो समायना समायना जायगाखौहाय जों बेबायदिनो। फट'ग्राफ खालामनानै। एबा जोंनि मबाइल फनजोंहाय जोङो बेबायदि फट' लानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा मोनसे मेमरि जानायनि एबा जों ओ जोङो बेखौहाय फटक' लायो मानोब्ला जोङो मानो होनोब्ला जों बेखौहाय उनावहाय मेमरि जानानै थानायनि एबा जोङो बेखौहाय नायनानै मोनसे फिल खालामफिननो हानायनि आरो ओमफ्राय आरो जों दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गोबां बेबायदिनो गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि एबा थासारिफ्रा एबा ट्रेडिसनेलफ्रा माबायदि कालसारफ्रा माबायदि एबा बिसिनि थासारि एबा लाइफ स्टाइला माबायदि जों बेफोरखौहाय नायनानै जोङो सोलों नो मोनो एबा जोङो गोबां बेफोरनि एक्सपिरियेन्सखौ जों लानो हायो। मानो होनोबा बिसिनि रायजोफोरखौ जोङो हमदांनो मोनो। एबा बि माबाबायदि समायना जों बेखौ मिथिनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन जायगाफ्रावहाय गोबां ओ जायगाफोरा समायना समायना दङ आरो बेबायदिनो गोबां जायगा खौहाय साबसिखन लाखियो। बेबायदिनो जोंबो जोंनि जायगाफोरखौहाय बेबायदि ओ जोङो साब सिखोन लाखैयोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां। आरो जों दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंहा बेदिनो जोङो लोगोफोरजोंबो जों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ जोङो फेमिलि एफा बिदिनो स्कुल एबा कलेजफोरावहाय जों बिब्दिनो दावबायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो बेबायदिनो टिचारफोरजों जों दावबायोब्लाबो जोंहा मोनसे प्रजेक्ट एबा बिदिनो खामानियावहाय जों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जिरङा बेफोरबायदि ओ बेबायदि जुफ्रावहाय गुवाहाटिनि जुफ्राव जों थांनानै बेबायदिनो गोबां ओ जुनारफोरखौ जों नायनानैहाय जों माने जोंनि गोसोफोरा रंजाखांनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जों जों नुफेरयै जुनारफोरखौ जों नुयोब्ला जोंनि गोसोफ्रा रंजाखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो जोंनि लाइफआवहाय बेबायदिनो जों गोबां दावबायनो नांगौ मानो होनोब्ला जों दावबायोब्लासो गुबुन गुबुन एक्सपिरियेन्सखौ जों लानो हायो माने जोङो बाव बावगारनो हायि मोनसे मुमेन्ट जानानै थायो आरोना जोंनि लाइफआव बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोंहा जोबोद गोलाव जायो नोंथाङाबो ओ दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ दावबायनाय होनोब्ला थ' नोंथाङनो बुंलांखाबाय नङा होनबा ओ आंबो एसे फंनैसो फोरमायलांनोसै ओम दावबायनायाथ' जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनांखा नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ दावबायनायजों जोङो गोबां खोथा बाथ्रा बा गोबां सोलोंथाइ जों लाबोनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
ज गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बैफोर गुबुन जायगानि सुबुंफोरजों जोङो रायज रायज्लायनानै बिसोरनि थानाय बा बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि रेसपेक्ट जों खोथा बुंनाय जों बेफोरखौ सोलोंबोनो हायो नङा हबा नोंथां?
औ औ
औ आरो गोबां बिसोरनि थानाय जानाय बेफोरनि जोङो बिसोर माबायदि थायो बा बिसोरो माबायदि रायज्लायो जोङो बेफोरखौहाय मिथिबोनो हायो बिसोरो माबाय दि संसार जायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ दावबायनायजों जोङो माने गोबां माने सोलोंबोनोबो हायो आरो जोङो जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनोबो हायो आरो नङा होनबा नोंथां? जेराव जोङो न'आव थाबाय थानानै जोङो थाबाथ' जोंना एसे ओ माइनफोरा एसे बोरैबा जायो नङा होनबा नोंथां? जेराव जोङो एसे दावबायहैयोब्ला
औ औ
आ लुुबैनाय बै जायगायावहाय जोङो द्रिम प्लेस फोरावहाय जों थांनो मोनोब्ला गो सोफोरखौ गोजोननाय मोनो नङा होनबा नोंथां?
ओं
औ जेराव जोङो बिदिनो गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो लुगैयो जोंनि गोसोआ नङा होनबा नोंथां? खालावथ' इन्टारनेट जुग जेराव जोङो माने दसे मबाइल नायबानो जोङो सोरबा दावबायनाय सोरबा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बा बिसोरनि थानायफोरखौ खिन्थानाय बा बिसोरजों रायज्लायनाय बा गुबुन जायगायाव थांनानै इन्जय खालामहैनाय जों बेफोरबायदिखौ नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बेखौ जोङो नुनानै जोंनि गोसोआबो जेनेबा जों थांनो लुगैयो नङा होनबा नोंथां?
औ औ
जों सुबुं माहारि जानानै जोंनावहाय मोनसे मोनसे द्रिम प्लेस बेफोरबायदि थायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ थायो।
औ बेेफोराव जों थांनो लुगैयो। आरो जों बेफोराव थांनो लुगैयाबाबो जों खाथि खालानि जायगाफ्रावनो थांनानै बा जोंनि ओ गोसोफोरखौ जोङो गोजोनग्लाय होनो हायो नङा होमबा नोंथां दानोथ' जोङो इदि पार्क बायदिसिना फोरावहायो जोङो दावबायनो थाङोब्ला जोङो एसे गोसोफोरखौ सान्थि मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ औ मोनो।
औ आरो जोङो बिदिनो गोजान लामा दावबायनो होनोब्ला जोंहा एसे लेंगुवेजफोरनिबो ओ गोनांथि जायो आरो नङा होनबा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
सोलोंथायनि गोनांथि जायो जेरावहाय जोङो बेवहाय इंलिस हिन्दी बा जोङो मानसिफोरखौहाय बा जोङो बेफोरबायदि हिन्दी इंलिस-इंलिसफोरजोंसो जोङो रायज्राय रायलायनांगोन। बिनि जाउनाव जों बिसोरखौ रेसपेक्ट होनानै जों रायज्लायोब्लासो जोङो बिसोरनि ओ ओ बिसोरजों जों मोजां जानानै बिसोरजों बिसोरनि थानाय जानाय बेफोर बायदिखौ जोङो मोन माने सोलोंना लाबोनानै जोङो जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिखौ फोरमायफैनो हागोन नङा होनबा नोंथां? दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंबोनो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो मिथि नुफेरै जायगाखौबो जोङो नुबोनानै जोङो माने गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय होबोनो हायो आरो नङा होनोमबा नोंथां औ मा मा जायगायाव दावबायफेरखो
आंथ' ओ बेबादिनो शिलं बेबादिनो गुवाहाटि गोबां जायगाफोर दंबावो आं भिजिट खालामन मोनदों मानो होनोब्ला आं नोंथांनो सिरंनि एसे ओ फंनैसो फोरमायनो सानदों माबायदि बिस जायगाफ्रा ओ शिलं एबा मेघालआव आङो भिजिट खालामनायाव गोबां बेबादिनो ओ बिसिनि जायगाफ्रावहाय गोबां दिडसिप्लिन एबा बेबादिनो जायगाफोरखौ गोबां साफायै दोनो मानो होनोब्ला जोङो साफा दोनोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बेबायदिनो आरो शिलं एबा मेघालआवहाय गोबां बेबादिनो जायगाफ्रा जोबोद समायना समायना दं बेबदिनो वाटारफल गोबां हाजो फ्रा माने ओ बेबादिनो गोबां माने समायना समायना हाजोफोर जों एबा जोमै बे दिनो उखुन्दै खुनाय गोबांबो बिदिनो जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिसिनि जायगा जोबोद ओ साफायै दोनो नालाय ओंखायनो जो बोद मोजां जायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा दा जोबोद गोलाव जागोन नोंथां दा जोंहा समाबो जाना फैयो। नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां।
औ जागोन जागोन।
औ दे।